हेलौ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
ओम बिदिनो एसे लामायाव बेरायगासिनो दं नोंथां।
औ नाब आं नोंथांजों उम बिब्दिनो मा राय फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। सावरायजागोन दा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
उम उम माराय फोरबो बिब्दिनो माराय फोरबो बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव बर' हारिनि गेजेराव उम बिब्दिनो माराय मोदायजोखौ गाजा गोमजायै गामियाव फुजा गामियाव गामिनि सुबुंफ्रा फुजा होयोमोन।
औ
आथिखालावबो बर' हारिनि गेजेराव खायफा खायफा ओ हालामाव ओ बे फोरबोआ सोलिगासिनो दङ
औ
खोला गवालपारानि बर' हारिनि गेजेरावल' दासान्दि ओ बे माराय फोरबोआ सोलिना दङमोन आरो।
ओ
बेनि अनगायैबो कामरुप आरो दरं जिल्लानि दाब दाब हालामाव बे फोरबोनि आबहावाया गोबांसिनमोन गोदो गोदाय फुजा फोरबोआव मोदायजोखौ बिबदिनो गोजोन होनो थाखाय गोजोन होनो थांखि लाना मानसि मानसिबो मानसिफोरखौबो बिब्दिनो बोलि होनाय जायोमोन
औ
नाथाय आथिखालाव मानसिनि ओ सोलाय मानसिनि सोलायै मोसौ बायदिफोरखौ माफा बोलि होनाय बोलि होनायबो नुनो मोनो
औ
ओ बिब्दिनो माराय फुजा होनोब्ला माराय माराय फुजा फोरबोखौ बैसाग दाननिफ्राय सावन दाननि गेजेराव गामियाव सानलायना जायखि जाया अखाफोर दान खोमसि समाव फालिनाय जायो। एबा खुङो ओ बे फुजा फोरबोआव मैसो बोलि होनायनि अनगायैबो गुमा जरासे ना मागुर जरासे दाउ जरसे ओ आरो आरोबाव बोसोराव आबाद मावना मोननाय गुबुन गुबुन आबादनि बेगर फिथाइ सामथाइ सौराय फिथा सिरा मुरि
लारु आरो ओ गय फाथै बावना सिबिनायबो जायोमोन
औ
बे फुजाखौ रायजोयैनो एबा खायफाया न'खरनि गाहाम हास्थायना न'खराव फोरबोखौ खुङोमोन एबा खुङो बे फोरबो खुंनायनि गुदि थांखियानो जादों गुदि थांखियानो जाबाय ओ गिख्रंथाव बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोननो हास्थायनायमोन
औ
सा कामरुपनि बबेबा बबेबा हालामाव बर'फोरा माराय फुजानि मुङै बिब्दिनो बोरमा फारौ हांसो गोदै गोबाब जाग्रा मुवा मुवाजों जाग्रा मुवाफोरजों बिब्दिनो गिदिर फुजा फोरबो खुंनानै थालिर दिङा थालिर दिङानि नाव बानायना बिब्दिनो बोहैनाय दैयाव फोजावहरनायबो जायोमोन आरो
औ
दा बिब्दिब्ला नोंथाङाबो बे माराय फोरबो फुजानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ
माराय फुजायाथ' बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे फुजाखौ होबोयोमोन
औ
आथिखालावबो मालाय फुजाखौ होनाय जायो
औ
बे फुजाखौ सानसे बा साननै बा सानथाम खुङो गोदोनि समाव सान सनि हरस्निहालागै खुंनाय जायोमोन आथिखालाव सानसे हरसेल' खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो
औ
बाराय फुजायाव दौदिनि गोनां
बर' हारिनि बे माराय फुजा फोरबोआव गथ'फोरा बाहागो लानाय नेम गैया
औ-औ
सोरबाफोर न'खरा बा बबेबा गामिया बोसोरसे माराय फुजा फोरबो खुङोब्ला बोसोरथाम खुंना फुजा होयो नङाब्ला न'खराव बा गामियाव खहा एबा खैफोद आफोद जायो होननानै फोथायो आरो
औ
मानिबाफोर एंगार हायि जाहोनाव सिगां खेबसे बोसोराव फुजा फोरबो खुंनाय उननि बोसोराव फोरबो खुंनो हायोब्ला अमा मासे बा बोरमा मासे गोसोम अखाफोर थैनाय हरखालि मोदायजोेनि मुङै बोलि होना अजानि हेफाजाब लाना आर'ज गाबना मानिनानै दोनोमोन।
औ
बेबादिनो सम सफैब्ला उननि बोसोराव गाजा गोमजायै गिदिर फुजा फोरबो खुंनानै
गाहामखौ हास्थायोमोन आरो।
औ
बे फुजा फोरबोखौ खुङोब्ला फिसिनाय जिब जुनारफोरा इनायारि जुनारनिफ्राय रैखा खालामो होननानै बर'फोरा फोथायो।
बे फुजानि जाउनाव गोहो बारायो आरो गिदिर हाबाफोरखौ मावफुंनो हायो होननानै फोथायनाय दं आरो।
औ-औ
बेबायदिनो माराय फुजानि गोहोयै गोहोथि आरो सान्थौबो जाबाय सरासनस्रायै। मन्जा मोदायजो जिबौनि बिगोमाखौ सिबिनाय बर' हारिनि ओंथि गोनां थुनलाइ रावाव जिबौखौ मुरुल होननानै बुङो बे बर' राव मुरुल सोदोबनिफ्रायनो माराय फुजा फोरबोनि सोदोबा सोमजिदों होननानै फोथायो आरो। बेबादिनो गोदो गोदाय बर' हारिनि गेजेराव बे फोरबोखौ गोबाङैनो सोलियोमोन नाथाय खोनानाय बादिब्ला बे फुजा फोरबोखौ खुंनोब्ला गोबां खरसा नांगौ जानायलाय जानगाराव थानो गोनां जायो होननानै आथिखालाव बेफोर फुजाखौ एसे खम खालामनाय नुनो मोनबाय आरो। दा बिदिब्ला सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे